हेलौ।
औ।
खोनादोंना?
खोनाबाय।
औ मा खालामदों?
आङो दा ओंखाम जाखांनानै ओरैसो दंथयो।
ए ओंख्रि जाखो?
मैथाजों नासोमोन।
ए।
आमफ्राय
सोर गुरनाय नाखौ?
अ नाखौथ दहाय जोंहानि आइआ गुरदोंमोन आरोना। दै मायावनो। गुरदोंमोन।
ए मा मा ना मोना?
नायाथ मोननाया माने सामखौसो बांसिन खनदोङो ओमफ्राय ओरैनो बेजों लोगोसे मोनफादों आरो एसे ना नाथुर नास्राय फिथि ख्रि खांख्राइ बालाबोथिया बेफोरखौ आरो। ओमफ्राय सामखौसो बांसिन होन दों ओमफ्राय थेवबाबो नाखौबो एसे गुरफाबाय बिदिनो।
नोंस्रानि न खाथियाव दैसा दं नामा? अ बेहायनो गुरदों।
औ।
औ आंखौबो माब्लाबा लेंंहरलाय आंखौबो माब्लाबा लेंहर औ। जागोन दे मा बोथोराव नाखौ बांसिनै मोनो दैमायाव?
ओ बोथोराव माने नै दा दाथ र एसे मास मोनसे मोननै जेनेबा दा माइ गायखांनायनि उनावनो एसे बांसिन
औ अ औ साम दिहुनन्नानै थांनांगोन सानसे
औ फैजायो ना गुरनायजों लोगोसे माने औ माने जोङो नाबो गुरनो हायो जेनेबा ना गुरनानै साम' खननो हायो बिनिफ्राय माने दैमा जिं जिं अनेक रोखोमनि मैगंफोरबो दं आरो ना बेफोर मैगंफोरखौबो खानो हागोन आरो
जागोन नोंथां आं सानसे खाहैगोन मा मा रोखोमनि मैगंफोरखौ मोनगोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना एसे
औ हायो मैगंथ' अनेक रोखोमनि दङ जेनेबा मइेनाव जोंना थास' थास'आ थ माने थास'निफ्रायथ' जों थास' बिथ'रिखौबो जायो थास' आथिं दाथ' बिराद थास' आथिं मोनो आरो हेलायसि बेखौबो मोनो सिब्रु आरो दाथ' माने मेथ'खा बिबार आरो इसे उनावहाय सिबुं मैगं बेफोरखौ माने मोनो आरो अनेक रो रोखोमनि दंबावो बिदिनो दैनि बेसर होनो बेे खौबो मोनो
नोंथाङा बुंलांनाय औ नोंथाङा बुंलांनाय बे फोर मैगंफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो साबसिन आंनि मैगंआनो जाहै बाय मेथ'खा बिबार आं बेखौ लायनो थाखाय नोंथांनि गामियाव आङो सानसे थांथारगोन खि थांथारगोन
औ गोथावनो आरो बेखौ बबेबा बबेबा जायगायाव आजोनाय बिबारबो बुङो ना?
अ नंगौ नामा नोंथां
औ
अ बे बाथ्राखौ आं दिनैसो मिथिदों नोंथां
अ माने आ मानसिफोरा माने ओ गोदोनिफ्राय फोथायनाय आरो आजोनाय जायोबाथाय माने दुब्लि बारि बेजों थांनानै बे मेथ'खा बिबारजों माने बिलिखौ खाहैनांगौ जाहैदों अब्ला माने आजोनाया हामो आ बिदि होननानै फो फोथायो आरो बेखायनो बेखौ बबेबा बबेबा जायगायाव माने आजोनाय बिबारबो होननानै बुङो
अ नोंगौ नामा नोंथां अ बे सुबुं फोथायनाय मोनसे न' बिदिब्ला
गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दाबो सोरबा सोरबा फोथायनानै खालामो आरो
औ नंमारगौ बे सुबुं फोथायनाया जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जे सोमजिनाय होनांगोन जायखौ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जे फोथायबोदों मानिबोदों जाथारनायखौसो फोथायबोदों मानिबोदों नङा होमबा औ दा बेनिफ्रायनो बिनि नामा आजोनायबो थाहैबाय औ।
मोजाङानो आरो।
औ आंनि ओनसोलाव बेखौ बांसिनैनो मेथखा बिबार होननानैसो मिथियो। बे आजोनाय बिबार होननानै आंनि ओनसोलाव बुंनाय आं खोनाफेराखै नोंथांनि खुगानिफ्राय आं दिनै खोनानानै जोबोर मोजां मोनबाय आरो बिनि मोन से जे सुबुं फोथायनाय दङ आं बेखौबो मिथिनानै गोजोननाय मोन दों।
औ। बिदिनो आरो माने जोंना गोदो गोदायनिफ्राय माने मोनसे जिनिसफोर जेनेबा जिखुनु हक बेफोरजों माने मोन फा मोनफा माने सुबुं फोथायनाय दंफागो बोयो आरोना सिगां समनिफ्रायनो। जेनेबा अनेगा अनेग जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थानाय जायखिया सोबबावनो आरो माने।
औ।
बेबायदि।
आरो जोंनि थिं मोनसे मैगंबो दङ।
मा मैगं औ थाराय मैगं।
औ बेबो माने बेखौबो बिराद जायो आरोना बे माने दा ओ बैसागो समाव बांसिन जायो बेखौ।
औ। आरो बे थाराय मैगंखौ मा मा खामानियाव बाहायबावो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
थाराय मैगंनि खामानियाव बाहायनायखौथ' आं बां
नो थाराय मैगंखौल' नङा जे थाराय बि फांखौ
औ थाराय बिफांखौहाय
औ जे जोङो थाराय बिफांनिफ्राय जोङो मा मा मोननो हायो जेरै आंनो बुंनोसै नोंथां जे बियो जोंनि एरियायावबो दङ' हिसाबै थाराय बिफांनिफ्राय जोङो गिबियावनो थाराय जों बेखौ जानो हायो आरो बेखौ जोङो जेब्ला बैसागो बोथोराव मोसौ बैसा गो समाव जे न 'न' थुनानै दोननाय जायो ना? बे समावबो थाराय बिफांखौ बाहायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जे मेसें बोथोराव ओ माइ दु ब्लियाव जे माइ बजाखौ खानो था खाय जोंहा थाराय बिफांनि गोनां थार नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जे आं गोसोआव फैखांदों जे थाराय बिफांखौ जोङो मा मा खामानियाव जोंनि बर'फ्रा बाहायो? दा आं बे खौनो नोंथांनि रावनिफ्राय खोनानानै जे आङो बुंनो गोसो जादों।
औ मोजाङानो दे आरो माने नों बे खौ बावदों आरो ना माने गय फिफां मा होनो? नालेंखर फिफां बेफोरखौ खाबथायो आरोना।
बेयो जाहैबाय मागो दानाव मागो फोरबोआव बेफोरखौ जोङो बाहायो। नोंथाङा गोसोखांना होनायनि थाखाय साबायखर। आङो बावनानै थालांदोंमोन।
औ आरो बेखौ माने जोङो बैसागुआव जोंनाया जेनेबा बर'फोरा साथिथि मैगं जायो नङा होमबा? बे माने बे बे मैगंआवहाय बेखौ हो फाथारो आरो ना।
औ।
थाराय मैगंखौहाय।
उम।
बेयो बेदरफोरजों जानो बिराद गोथाव। ओमफाय ओरैनो ला जेनेबा आलु। फोरजोंबो लाब्रा जानोबो बिराद गो
औ बर' हिसाबै बेखौ अमा बेदरजोंनो जायो नङा होमबा? थाराय मैगंखौ।
नंगौ औ बिदिनो आरो हेलाइसिफोराबो जोंनो माने बिराद खामानि होयो। एलायसि मैगं
नंगौ।
ना बियो।
औ। बेनिफ्राय आरो मा मा गोखा हारिनि। मैगंफोर मोनबावो नोंनि दैसा खाथियाव।
जोंनियाथ' ओरैनोथ' खुंखा बिलाइ बेबो दं आरोना। खुंथा बिलाइखौथ' नों मिथिखायो खोमाना। माहोनो दाबसे दाबसे माने गुबुन गुबुन जाय गायाव माने माबाजों बैसागुआवहाय जायो आरोना बेखौ। खुंखा बिलाइखौ बेदरजोंहाय।
खुंखा जानाय जायखौ बुङो औ खोनादों दा बेफोर गासैखौबो मोनोब्ला आङो सानसे। नोंथांनि जायगायाव लायनो थाखाय थांनांगोन। दा बेनि थाखाय आं नोंथांनाव सोंबावगासिनो जे आरो मा मा रोखोमनि मैगंफोर मोनबावो।
औ बेद'माने जोंनि हाग्राफोराव औ हाग्रा दं मोननाय नालाय जोङो। बेन्दों हारिनि मैगंफोरखौबो जों गोबां मोननो हायो जेनेबा। फेरेंगा लान्जाय आरो खिफि बेन्दों बेथ' मोनसे बिराद मुलि आरोना खिफि बेन्दोंआथ'। औ ओंख्रैबो औ। बेखौ जायोबा माने जोंना उदैफोरा मोजां जायो आरोना सा
औ।
बे खिफि बेन्दों आबो मोनामनों। मोनामो जेनेबा गोथाङाव। खिन्थु बेखौ संनानै जायो माबा गोथाव मोनो आरोना बेबायदि दा नोंसिनिथिं मोनगोन ना मोना बेफोरखौ
बे खिफि बेन्दों बे बेन्दों हारिनि मैगंफोर खौ मोननाया जोंनिथिं एसे गोब्राब जायनि थाखाय आङो दिनैसिम खिफि बेन्दों मैगंखौनो जाफेरनो मोनाखै जायनि थाखाय आं नोंथांनाव सोंगासिनो जे आं सानसे बेफोरखौ नोंथांनि ओनसोलनिफ्राय बुथुमनानै लाबोगोन
ओरैनो मोननायफोरा जेनेबा नोंसिनाव मानिमुनि दिंला जारि बेफोरखौ मोनो खोमा ना नोंसिनिथिं
ओहो जोंनिथिं बेफोरखौबो मोना नोंथां नोगोराव नोगोराव सोत थायो आङो बेखायनो
ओ ओ ओम जोंनिया गामि एरिया नालाय बेखायनो गासिबो माने हाग हाग्रायाव जिखिनि मैगंफोर दं बेफोरखौ माने मोनोआनो होनजाजोबो आरोना
औ
जेनेबा
दा बेफोरखायनो जेनो औ नोगोराव नो नोगोराव थानाय हिसाबै गामिनि बेैफोरबादि जोंनि बरनि जे खाजा मैगंफोर बेफोरखौ गोसोखाङो दा बेखायनो आं नोंथांनाव सोंगासिनो जे बेफोर गासैबो मै मैगुंफोरखौ आङो सानसे लायगोन
औ जायो मालाबा नोङो जेनेबा ओ सम मोनोब्ला फैबानो जाबाय
दाननाय लायनो
औ औ जायो बेजों लोगोसे ना गुरनाय साम खननाय गासैखौबो हेफाजाब होगोन दे आङो
औ आं नाबो गुरफेराखै बिनि थाखाय नोंथाङा आंखौ हेफाजाब होनांगोन
औ जागोन दे जेनेबा जों नाथुर फोरखौ बोरै गुरो नाथ फिसाखौ जों माबायदि जेखाइजों हरनानै लाथ थुङो बेफोर बेखौबो फोरोंजोबगोन दे आङो
दे नोंथां
औ बि बिदिब्ला फैयोबानो जाबाय आरो जेनेबा टाइम मोनोब्ला
औ सानसे थांगोन नोंथां औ आङो जेब्ला थाङो अब्ला नोंथांनो खबर हरगोन बेनिफ्राय नोंथाङा आंनो गासै गुदिनि फ्राय लानानै जोबजासिम हेफाजाब होबानो जाबाय औ दे नोंथां गोजोन्थों